दां
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा दा रायज्लायनो थाखाय फ्रि दं नामा?
औ नंगौ फ्रि दङ'।
औ जों रायज्लायनि बिदिब्ला दसे
औ नंगौ नोंथां।
जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायदिनि बे आयदाया जाहैबाय आबाद मावनाय
औ नों
गामि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो बिनि सायावहाय सावरायनि आरो बेफोरखौहाय जों गुवारै एसे सावरायलायनि आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला मा मा आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो नोंनि एसे बुंनानै होग्रोदो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जों गिबि आबादा जाबाय माइ माइनिनो औ नंगौ ओमफ्राय आरो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद जेरै गय थालिर ओमफ्राय औ जोगोनार खुमरा आरोबाव लाइ लाफा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिखौ औ आबाद मावनाय जायो दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो होगोन नामा औ माने माइ औ माइ गोमोननि थाखाय औ माइ गायनायखौ
औ हागोन नोंथां औ आङो बिदिब्ला माइ आबाद मावनायखौ खोनथानि माइखौहाय माबोरै आबाद मावो आरो जों बेनिफ्राय माब्रै माइरंखौ मोननो हायो बेखौ आं खोन्था दिनि औ गिबियाव जोङो माइ आबाद थाखाय माइनि जे जोलै बे जोलैखौ मोजाङै नागिरनानै लाग्रोयो जिहेतु मोजां जोलै मोनोब्लासो जोङो माइ फिथाइखौबो मोजाङै मोननो हागोन बेखौ फोथायनानैनो जोङो माइनि जोलैखौ मोजांखौ नागिरनाय जायो
औ नंगौ
अब्ला माइ जोलै एबा माइ बेगरखौ मोनखाङो अब्ला जोङो बेखौ बासिनानै लाबोनानै बेखौ आबाद मावनो नाजायो दा माइ आबादखौ मावनायनि सिगांनो जों गिबिथारावनो माइनि जोलैखौ बबेबा मोनसे दब्लायसे बा दब्लायनै हायावहाय होनानै लानो थाखाय बावहाय मोसौजों हालेवो दोरोङारि आयदा बायदियै खिन्थु आथिखालाव जोङो ट्रेक् टरजोंबो हालेवनायखौ नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै बा मोसौजों दोरोङारि बायदि हालेवखांनानै बे हाखौ मोजाङै फोमोननानै लानो हायो अब्ला जोङो बेयावहाय बे जों लाबोनाय माइ बेगर एबा माइनि जोलैखौ फोनाय जायो आरो
नोंंगौ नोंथां
बेयावहाय एक्सुलि बुंनो थाङोब्ला माइखौहाय ओरैबायदि जायगायाव गायनाय जायो जेराव मानि दैनि आंखाल गैया आ जेराव खाथि खाला जाम्फै जाम्फै बोहैनाय दैसा दैमा बिदि बोहैनाय खाथि खालायावहाय माइ आबादखौ मावनाया मोजां मानोना माइया थोजासे बिबांनि दैनि गोनांथि जायो। नङाब्ला माइआ मोजाङै फिथाइ थाया एबा माइफोरा खेफा जानायखौ जोङो नुयो आरो बिनि थाखायनो खाथि खाला दै थानाय ओनसोलावहाय माइखौहाय मावनो मोजाङै बा माइखौ आबाद मावो माइखौहाय फोखांनायनि उनाव जेब्ला फोयो फोनानै बेखौ स से दानसो देरनो थाखाय बिदिनो दोननाय जायो से दान एबा बबेबा बबे बा ओनसोलाव सम आरो खाबुखौ नायनानै से दान खावसे एबा नै दानसिमहालागै बेखौ रा रानो एबा माइनि फिफांखौ जौनो होयो आरो जायखौ जों खोथियाबो होननानै बुंनाय जायो। ओमफ्राय नै दानसो थांहां नायनि उनाव बे खोथियाखौहाय आबाद मावनो एबा गायस्लायनो थाखाय फुनानै लायो। फुनानै जोङो गुवार हाफोरावहाय गायहैनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो। माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइ फुनायजों समान समानैनो हालेव फानाय आरो आलि खोनाय बेफोर हाबाफोरखौबो जोङो फ्रायै मावफालांनाय जायो जेरै ओ हौवाफोरा आलि खोयो आरो हालेवो बेराफारसेथिं हिनजावफोरा माइखौ फुयो। बेबायदिया खेबसेयैनो सोलिलांबाय थानाय जायो आरो जेब्ला हालेवनाया मोजां जायो एबा माइ गायजानाय एसे गेफे गेफे जायो अब्ला बेवहाय माइ गायनो थाखाय ओ रेडि एबा थियारि खालामनाय जायो। आरो खोथियाफोरखौहाय फुखांनानै माइ दुब्लिसिम लांनानै रोगानानै दोनहैनाय जायो।
औ नंगौ औ
मोजाङै आबाद जानायनि थाखाय जेब्ला हाया ओ माइ गायजाथाव जायो अब्ला बेवहाय माइखौहाय ज' ज' थांनानै गायनाय जायो आरो
औ नोंङो
बेबादिनो माइ गायखांनानै दान मोनथाम एबा मोनथाम खावसे एबा मोनब्रैसिमहालागैयावहाय माइया जेब्ला राग रायो रानानै माइस फिफाङा रायोब्ला बिनिफाय फिथाइया थायो आरो माइफोराव
औ नोंगोना
फिथाइ थायो माइ फिथाइ थायनानै बेबादिनो नैजि नैजिबा दिनहालागै दोन दोनथ'नायनि उनावहाय माइया जेब्ला रायो माइनि फिथाइया रायो अब्ला मोनो मोनोब्ला जोङो बे माइ फिफांखौ हानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
हानानै बेखौ जोङो मारा होयो आरो मारा होनानै माइ आरो माइ फिथाइखौ ओ माइ फिथाइखौ जिगाबनिफ्राय आलादा खालामनानै जोङो फोराननानै बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय बाख्रिनिफ्राय जों जेब्ला जानो गोसो अब्ला हाननानै सान्दुुंआव फोराननानै उवालाव गायेनजों सौवो एबा दिेखियावबो सौवो नङाबा आथिखालावहायथ' माइ मेसिनावबो लांनानै बेखौ सौहैनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो माइरंखौ जोङो मोननो हायो सम सम जुदि माइरंआ जुबोब्ला जों बेबायदिनो बाख्रिनिफ्राय आरामसे बख'नानै बेबायदिनो फोराननानै सौबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो माइखौहाय मोननो हायो दा आं नोंथांनो बेखौनो खोन्थाबाय माइ आबादखौ माबारै मावो आरो माइनिफ्राय माबोरै माइरं मोनै जासे हाबाफारिफोर थायो दा नोंथाङाबो बबेबा मोनसे आबाद मावनायनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो
औ नंगौ नोंथां आं लाइ आबादनि एसे फोरमायानि लाइ आबादखौ माबायदि मावो लायनो औ नंगौ बेखौ फारस। दावनो माने दायगा ओ जायगा दाबसेखौ हालेवनानै लायो औ ओमफ्राय मोजांङै हाल एवनाया जायोबाथाय बेयाव औ मोसौनि हास हासारफोरखौ होनाय जायो।
ओमफ्राय औ नंगौ ओमफ्राय बेयावहाय औ बे लाइनि ओ बेगरखौ सारनानै होयो ओमफ्राय बेयावहाय दैफोर होबाय थानांगौ
बिदिनो आ बे दाननै दानसेनि उनावनो ओ देरो
औ नंगौ
औ नंगौ
बेबायदिनो गोबां आबादफोरबो दंबावो जेरै ओ बेसर आबाद खौ नुफेरबायना नोंथांङा? औ नोंसिनिजों बेसर आबादखौ गायगोनना गाया मानसि आबादारिफोरा
लाइ औ नंगौ लाइ आबाद ओ खालामनाय बायदिनो बेखौबो बिदिनो खालामनाय जायो। जोंनिथिं औ
बेबायदिनो बेसरखौ जोंनिजों माबोरै गायो आं नोंनो खोन्थानि
औ नोंगो नों
औ बेसरखौ गिबियावनो नों खोन्थानाय बायदि लाइ आबादनि थाखाय जेरै जोंङो हाखौहाय हालिव लेवनानै लायो बेनिफ्राय हाया मोनोब्ला जों हासारबो होयो बेावहाय ओ जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा बांसिनानो गोबोरखि हासारखौहाय बाहायनाय जायो। आरो आथिखालावहाय ओ एफा एनै इउरिया हासारफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै
औ नंगौ
जोंनाव गामि ओनसोलाव दाखोर दाला गारनाया जोंना मिथिंगायारि बायदि बिदि मोनखानाय हिसाबै जोंङो मिथिंगायाव मोननाय आबादनि हासारखौनो बावहाय होनाय जायो हायाव। बेनिफ्राय बेसरनि बेगरफोरखौ लाबोनानै हायाव फोनाय जायो आरो। बिनिफ्राय बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रै थांखांनायनि उनाव जोंङो बेसरनि बिफांखौ बेसर बिफांङा जेब्ला रानानै बेसरनि फिथाइया थायनानै मोनो अब्ला बे फिथाइखौ जोंङो सानदुं फुनानै बे बेसरनि बिफांखौ फुनानै जोंङो बेखौ सान्दुंङाव मोजांङै फोराननानै दोनो आरो
औ
बेबायदिनो जेब्ला सान्दुंआव फोराननानै बेखौहाय स्नि दान ओ स्नि सानसिमहालागैबा सप्ता खनसे हालागै बेयो जेब्ला सान्दुंआव दोनजायो अब्ला रानो रानोब्ला जों बेखौ मारा होनाय जायो।
औ नंगौ
ओ सिगांनि समावथ' जोंङो मारा होनायखौ फ्राय ओ माबाजों मोसौजोंसो थाबायहोनानै बुग्लिनाय नुयोमोन। बा सोरबा सोरबा खम बिबांङाव मावोब्ला बेखौहाय आखाइजोंनो बुस्रिनानै लावथि जों बुनानै बेखौहाय बेगरखौ आलदा खालामोमोन नाथाय दानि जुगावहाय ट्रेक्टर फोरजोंबो बेखौ मारा होनाय जोंङो नुनो मोनसै आरो आरोबाव ट्रेक्टरनि अनगायैबो गोबां आदबजोंहाय मारा होयो जेरै आथिंजों गाग्लियो मानसिफ्रा खायसे खायसे बेबायदिनो बेसरखौ बेसरनि बेगर खौ जुदा खालामसै हा-हाग्रानिफ्राय बा बेनि बिफांनि नारानिफ्राय
औव नांगौ
ओमफ्राय बे बेसरखौ सान्दुंआव एसे मोजाङै फोराननानै बेखौ जोङो हाथाय बाजारसिम फानहरसै आरो आरो बेनिफ्रायनो जों जाग्रा थावखौहाय मोननो हायो।
औव नंगौ नोंथां
बेखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ आं नुदों आरो
औव औव औव बे बेसरखौ फाननायाव माने माबायदि फानो ओमफ्राय बे केजि सिस्टेम फानो ना बेले ओ माबायदि फानो
औव नंगौ ओ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनिजों बेखौहाय केजि सिस्टेमाव फाननाय जायो केजि हिसाबै सु फोनानै बेखौ जोङो बस्थायाव सोयो बिदिनो केजि हिसाबैनो मनै मनै लांनानै बेखौ हाथायाव लांनानै फानाय हैनाय जायो आरो एक मस समलाव फायखारिफ्राबो गामि गामि नागिर फैनानै लाङो बायस'नानै
औव नंगौ नोथां
बिनि गामिनि मानसिफोरा बेखौ हाथायावसो लांनानै फानहैनो नाजायो मानोना हाथायाव बांसिन दाम मोनो होननानै नोंसिनिजों माबायदि फानो बेबायदि बेसरनि आबादफोरखौ जुदि मावोब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनिथिंजाय माने फान-फाननो थाखाय गायानो न'आव जानो थाखायसो जायो बेनिखायनो माने फाना आरो बाजारफोराव औव ओ ओ केजिसेयाव बेसेबां बेसेना बेसेबां मोनो
ओ आङो केजिसेयाव बेसेबां मोनो ओ बेनि गुबै माबा बेसेनखौथ' मोनथिया मानोना आङो आंबो फाननाय जायाखै जोंहाबो न'आव गाया न' खाथिफोरनि गायनायखौसो नुयो। बिसिबां फानो बेखौ केजियाव सोंनाय जाफेराखै आरो खिन्थु केजि सुनानैसो फानो आरो बेखौ मिथिगौ आङो।
औ नंगौ
बिदिब्ला नों थां टाइमाबोथ' जाबायमोन नै जोंनिया औ बिदिब्ला ओ जोंनि गामि ओनसोलाव आबाद मावनायनि सायावहाय सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आंबो ओ बेनि थाखायनो नों थांनिसिम बेखौ मिथिहोनायनि थाखाय गोबां साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय औ।
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दोनथ'नोसै।
औ।